हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादो ना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ ओरैनो मा खालामनानै दं नोंथां दायो।
आङोथ' दा जाखांनानै ओरैनो जिरायग्लांनानै दङ नोंथां।
जिरायग्लांनानै दंना अब्ला ओरैनो दसे रायलायनोसै नामा नोंथां होमबा।
अ जागोन जागोन नोंथां समा फ्रियैनो दंखायो।
अ अब्ला जोङो। मानि सायाव लायरायब्ला मोजां जागोन नोंथां नोंनि साननाय बादि बा?
ओ ओरैनोथ' दा जोङो ओ सावस्रिखौ लानानैनो सावरायजागोन नामा नोंथां जिहेथु औ औ जिहेथु जोङो थांनानै थानो थाखाय माने गोग्गो सावस्रिया मानि थाखाय गोनांथि आरो सावस्रिखौ गोग्गो खालामनांगौबा जों माबायदि राहा लानांगोन बेफोरनि बागै सावरायजागोन नोंथां
अ अ औ औ
औ
होनोमबा एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथाङा
अ जागोन दे नोंथां दे जिहेथु जोंनो गोग्गो देहा बा गोग्गो सावस्रि ओ बेखौ सासे सुबुंनो माने जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जुदि सासे सुबुङा मोजाङै थांनानै थालांनांगौबा गावनि देहा एबा सावस्रि बे खौ जोङो गोग्गोयै लाखिनांगौ गोनां जाथारो आरोना बे बे एकदमबारे गोनांथार जोंनि थाखाय बयनिबो साफ्रोमबोनि थाखाय जुदि ओ सा से मानसिनि सावस्रिया बा देहाया मोजां नङाब्ला बा सावस्रिया नोरजिया जायोब्ला बियो माने बेबायदि सुबुङा गोबां बिथिङावनो माने बेहा ओ जाफुंसार जानायावहाय एसे हेंथा एबा जेंनाया नुजानायनि राहा फैयो ओ जेरैबायदि जोङो बेनिनो बिदिन्थि महरै जुदि नोङो सासे सुबुङा जुदि उन्दै समनिफ्रायनो बियो जुदि बेंगुरा महरै माबा मोनसे देहानि माबा मोनसे अंग'आ बेंगुरा महरै जोनोम लायोब्ला बियो मोनसे नङा मोनसे मोनसे बिथिङावहाय बेहा माने बेबायदि उन जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरैनाखि सासे सुबुङा जुदि थाइनै मेगनाबो खानाब्ला बियोथ' निस्सय माने गाव हारसिङै माने हान्थिनो हानाय बेफोरबायदि जाया आरो खोमा बेंगा सुबुङा बेफोरबायदिनो खोनानो हानायनि राहा गैया नाथाय बिथांमोनखौ हान्थिहोनो हानाय बा बिथांमोनखौ ओ थाबायहोनो हानाय बा खोना होनो हानाय बा बुजिहोनो हानाय हानायखौ अंगि बंगि माखासे राव फावनि गेजेरजों फोरमायनो गोनां जायो दा बे जेनेबा जोनोमनिफ्राय फैफानायखौ बुंबाय आं खिन्थु नैबे गोग्गो सावस्रिनि बेलायावहाय जोङो नुनो नुनो मोनो जे उन्दैनि समाव बिमा बिफाया जोनोम होखांनायनि उनाव सासे सुबुङा जुदि गासैबो बिथिङावनो मोजां जेबो देहायाव बेबायदि माने दिगदार गैया आरोना बेबायदि सुबुङाबो माब्लाबा जोङो ओ बबेबा मोनसे दोहौआवहाय थांनानै बा मबा मोनसे बारहावाजों गोरोबनानै माने गावनि देहायाव जेबायदि माने निसा बेसाद बा फेग्रा मुवा बा देहानि थाखाय माने खहा खालामग्रा माखासे मुवा बेसादफोर बेफोरबायदिखौ गोबां बिबांनि बोजबनानै लानायावहाय गावनि सावस्रिखौहाय माने गुबुंले खालामनानै लानाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि थाखाय माने जोबोद माने साननो गोनां आरोना मानो होननानै बुङोबा माखासे सोबग्रा बा जाग्रा मुवा बेसादफोराव जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव बेफोरबायदि बेसाद फोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जुदि गोबां बिबांनि लायोब्ला माने जोंनि देहायाहाय गोग्गो जानांगौनि सोलाय बियो माने ओ जोबस्रांनायनि फारसे बा देहाया नोरजियाा जालांनाय बेफोरखौसो नुनो मोननाय जायो आरो। ओंखायनो दा गोग्गो गावनि देहाखौ गोग्गो बा सावस्रि गोनां खालामनानै लाखिनांगौब्ला जोङो फारफ्रोमबो बि थिङावनो जों गावखौहाय माने सांग्राङै लाखिनांगोन। जेरै जानाय लोंनायनि बिथिङाव जोङो एकदमबारे सिगाङावनो सांग्रां जाग्रोनो नांथारगोन। ओ देहानि थाखाय मोजां उम बा देहानि नि थाखाय बानजायनाय गोनां मुवा बेसादफोरखौ जों जानो नांगोन। आरो खहा गोनां मुवा बेसादफोरखौ जों एभयड खालामनो नांगोन, बा गोजान नारगारनानै दोननो नांगोन बेबादिनो जोङो गोग्गो सावस्रि खालामनो थाखाय गेलेनायनि बिथिंखौ जों लाबोनांगोन एक्सारसाइस खालामनो नांगोन। ओ नांगौ बिबांनि जोङो बेबादिनो ओ दैफोरखौबो जोङो लोंनो नांगोन गोग्गो सावस्रि लाखिनांगौब्ला मानो होननानै बुङोबा गोग्गो सावस्रि होननाय लोगो लोगो जोङो खालि फार-फारसेल' बिथिंखौ नायोबा जाया मोनफ्रोमबो बि थिंजोंनो जायो नालाय ओंखायनो
बेबादिनो ओ जोङो खेला दुला गेलेनाय मानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो गावनि देहाखौ माने स्ट्रं खालामनानै लाखिनांगोन आरो नोंथां। दा बेबादिनो आरो गोबां माने दंबावो आरो अब्लाबो आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनानै मोननो लुगैबाय आरो गोग्गो सावस्रि ओ बिमानि गोनांथि आरो ओ बेखौ गोगो सावस्रिखौ जों माबोरै दानानै लानो हायो। बेनि सोमोन्दै
औ औ जागोन नोंथां जागोन। जिहेथु सावस्रि माने गोनांथि मोनसे आयदा नङा होमबा।
उम।
जोंनो थांनानै थानायावहाय सावस्रिया जों सावस्रिखो गोग्गो लाखिनो हायोब्लानो जोङो माने थांनानै थानायाव जोंहा बेमार आजारफ्राबो माने खम बा बेमार आजार ओ साबदेरनायाबो बा बेमार आजार जानायाबो जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो नङा होमबा। बा बेबायदिनो जेनेबा नेचारेलि ओ सावस्रि गोग्गो लाखिनाय आरो माने जों गोसो जानानै सावस्रि गोग्गो लाखिनाय। माने गोगोम गोगोम माने बेलेग बेलेग रोखोमनि जोङो सावस्रिखौ माने गोगगोयै लाखिनो हाया। हायो जानो? जेहेतु जोङो गावनि सावस्रिखौ माने मोजाङै लाखिनो थाखाय बेमार आजारफोरनि थाखाय बासायनो थाखाय बा ओ गावखौनो गाव थागद लाखिनायनि थाखाय जिहेथु जोङो बुंनो थांनांगोन जे माने गामियाव थाग्रा जिहेतु सुबुंफोर माने बिसोरनि सावस्रिफ्रा बेमार आजारनिफ्राय एसेबाबो माने गोजानाव थायो नङा ओमबा बा जायफोरा आबाद मावग्रा माने सुबुंफोर आबादारि सुबुंफोरनियाव माने बेफोरबादि बेमार आजारनि माने इसे खम जायो माने सावस्रिया मावनाय दांनायजोंबो माखासे माने ओ देहाफ्रा मोजां थायो आरो जिहेथु जोंना मावनाय दांनायजों गोलोमदै गगारो नङा ओमबा? बा देहाफ्रा फ्राद फ्रित माने ओ जेरै जोङो माने माखासे प्रेक्टिसफोर बानायो गावनि सावस्रिनि थाखाय जों मालाबा बियाम बानायो खारो। ओ सोरबाया यगा बनायो नङा ओमबा? दा माखासे गोबां खामानि मावो सावस्रिनि थाखायनो मानसिया सोरबा फुङावनो सिखारनानै खारो फुङावहाय। ओ सावस्रिनि थाखाय जों माने बुंनो थाङोब्ला माने गामिनि मानसिफोरनि सावस्रिया एसे माने प्रेकटिकेलि बिदि खामानि फोरजोंनो बा ओ गोनांथि गाव थांनानै थानायाव मावलांनांगौ खामानिफोरनि थाखायनो माने माखासे ओब माने मोजां जालाङो आरो बा मोजां थालाङो जिहेतु ओ जोङो ओरैनो थायोब्ला बा बादुला जानानै थायोब्ला जोंनि सावस्रियाबो मा खासे माने गाज्रि जालांनो हमो जोङो जुदि जोंनि देहायाव हाबनानै थानाय माखासे गरम बा जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो जों थावनि जानाय मानि जानाय जुदि जोंनि गोलोमदैजों जुदि गगारानोब्ला बा जोङो जोंनि आखाइ आथिङा जुदि राफोदानो जायाब्ला जोंनि सावस्रिया बोरै गोरा थागोन नङा ओमबा? बा जोङो बोरै माने एसे एनै बेमार आजारफ्रानो माने जोंनावहाय साबदेरनो माने खाबु मोनो आरो
उम
जिहेथु जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों सब समाय सांग्रां जानांगोन।
उम
जिहेतु जों गावनि देहाखौ नायनानै जोङो सान्दुं अखा
उम।
माने एसेब्लाबो नायनांगोन आरो खिन्थु साव जिहेतु आथिखालनि मानसिफोरनि जुगावहाय माने गोबां दुरबल जालांनो हमबाय सोरबाया। ओ ओन्दै समावनो माने बांसिन ओ इदि माखासे निसा बुस्थु लानायफोरजों माखासेनि सावस्रिफ्रा गाज्रि जालांनो हमबाय नङा ओमबा? आरो जोंनि जानाय लोंनायनि सायावबो माखासे सावस्रिया जोंना माने गोबां लोब्बा दङ जानाय लोंनाय जानाय लोंनायजोंबो जोंना।
उम।
जिहेथु जोङो माखासे बुस्थु माने जेखौ जों जा माने खम जानांगौ बेफोरखौबो जोङो माने थावफोरखौ खम बाहायोब्ला जोङो जानाय ओंख्रिफोरावहाय जोङो जानाय थावफोर खो एसे खम बाहायोब्ला जों मालाबा मालाबा जों रुनायफोरबो जानांगौ। बा जों बयल बुस्थु जानायफोरखौ जों खमायलांजोबबाय नङा ओमबा?
नंगौ नंगौ।
जोंङो माजायो गासिबो बुस्थुखौनो जों अइलि जायो इफोरनि थाखायबो जोंनि सावस्रिफ्रा माखासे माने गोबां गाज्रि जालांनो हमदों। आरो जेहेतु जोङो ओ मानसिनि उदैया देरलांदों बा जोङो ओ खस्थ' खामानि मावैनि थाखायबो जोंनि सावस्रिफा गाज्रि जालाङो मानि थाखाय होनोब्ला जों जायो ओरैनो थायो, बा जों खस्थ' खामानि मावला, सान्दुंआव ओंखारला जोङो मा होनो एसिनि बार जायो
उम
बा फांखानि बार जायै जायैबो माने माखासे सावस्रिफोर जोंना गाज्रि जालांनो हमदों। माने जों गरमबाथ' जोंना माने देहानि सिंनि जेहेथु औ गनांगौ बुसथु ओ गोलोमदैया मेन मानसिनि थाखाय मानसिना माने खामानि मावनायजों जों खामानि माव गामिनि सुबुंफोर मानसिफ्राथ' जोङो खामानि मावनायजोंनो गोलोमदैफ्रा गगारलांजोबो नङा होमबा खौ मोजां लाखिनो थाखाय जों बेलासि समफ्राव दसे सम ओ बल जोनानै बा माखासे खेलाफोर गेलेनोबा गेलेनायफ्रा जोंनि थाखाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय गोबां जोबोद मोजां होनजायो आरो ओ जों दा माने ओरैनो नर्मेलि ओ टाइम गा माने एसे होनानै गाव गावनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय आं सानो जे माने एसे एनैब्लाबो माने खेला दुलाफ्राव जेहेतु प्रफेसनेल माने माबा नङा आरो जेनेबा ओ गावनि सावस्रिनि थाखाय दसे दसे सम आरो सुबुं माहारि जानानै बा सुबुं सासे सुबुं जानानै माने गावनि सावस्रिनि थाखाय जों आङो माने ओ नुलांनो हमदों माने आ आथिखालावहाय माने सम गावनि सावस्रिनि थाखाय मानसिफोरखौ खम सम होलांनायखौ माने नुलांनो हमदों आरो ओ माने समखोनो होनो नागिरा मानसिफ्रा गाव गावनि सावस्रिखौ अनेक मोजाङै लाखिनो थाखाय
औ
जेहेटु होमबा जोंना समावबो जाबाय नङाओमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ होमबा जों बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ
औ औ।